खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ
फ्रि दं नामा दायो औ-औ
दङ नोंथां
जखो नोंथांं
ओ होमबा दायो जोङो माखासे जिब जुनार फिसिनायनि सायाव सावराय नोसै आरो ना जेनेबा औ आथिखालावहाय बर' हिनजावफ्राबो बहुद नङा होमबा जिब जुनार फिसिनानै जिब जुनार फिसिनानै रांखावरि खामायनो हायो लोगोसे न'खरखौहाय हे हेफाजाब होलांनो हायो रांखावरिनि बेलायाव आरो ना थ' जाय मानसिफोरा हिनजावफोरा जेनेबा हाउस वाइफल' जे न'आवल' ओंखाम ओंख्रि सङोबा जाय मानसिफोराहाय फरायनाय जोबनाय बा फरायालासिनो ओरैनो थानाय बेफोरबो बहुद ओ जोङो ओ जिब जुनार फिसिनानै रांखावरि खामायनो हायो आरो ओ त जेरै अमा अमायाथ' बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल फुद होनजायो जोङो त' अमाया आजिखालि अमा नों अमा मासे फिसा ओ फिसिनो थाङोबा अमानि दामा बाजाराव मासेयावनो ओ बा रो जा बा ब्रै रोजा बा बिनि मालाबा मालाबा बिनि बांसिनबो जानो हागौ आरो थ' जोङो बा रोजा अमानि जुदि मासे अमा फिसा ओ बायोबा जिनाखि बुन्दिफोरा ओ बेयो सिक्स मान्थनै जेनेबा सिक्स मान्थाव हाय सय मासावहाय बियो देरबा ओ जोङो फिसा ओ होननानैहाय फिसा आजायनानैहाय जोङो फिसा बुरजा मोननोबा जेब्ला फिसाया देरो होमबा जोङो बेफोरजों फैसा खामायनो हायो नोङो ङो बा रोजानि जायगायाव जोङो जुदि अमा फिसाया ओ जिथा नङाबा ए ओ एगार'था नङाबा बार'था थेर' यबा अमा अमा मासे बुन्दिया बहुत ओ फन्द्र'था बिसथासिम फिसा आजायनो हायो आरो थ' जोङो बिसथा गाहाम जुदि फिसा जायोबा अमा मासे गुन्दिया ओ बा रोजा गुदि बा बिनि ओ जेनाखि फिनाय टाइमावहाय जों बा रोजानि बायनानै जों बेखौ सिक्स मानथ फिसिनानै जोङो फेदेरनानै बेखौ खौ फिसा आजाय होनानै जोङो बेनिफ्राय डाबल बांसिन रां रांखावरि खामायनो हायो आरो आरो माखासे बोरमानि बेलायावबो दं बोरमाखौबो जोङो बोरमानोथ' आदार होनां आजों गांसोखौ ओरैनो मोनो बोरमानि थाखाय थ' बोरमाखौबो जोङो ओ खासिफोर खालामनानै खासिफोर खालामबा जोङो बोरमाखौ बांसिन दाम मोनो आरो दाम मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो अनेक मोसौ मोसौफो मोसौफोरखौबो जोङो ओ मासे मोसौआ बोसोराव खनसे फिसा जायो नङा होमबा थ' मोसौ मो सौफोरनि दामाबो ओ मोसौ दामब्रिनाथ' जेनेबा ओफ फन्द्र' हाजार बिस हाजार बिदि जायो आरो थ' बिबो नों फिसा आजायनानै बांसिन जों खामायनो हायो आरो मोसौआ मोसौ हालुवाया जोंनो बुहुत हेफाजाब होयो नङा होमबा जेरै दा दादैज्लां बोथोराव जोंना जों बर' माहारिफ्रा आबाद खेथि खामनानै जेरै माइ जोङो सामफ्रामबोनि जानां आदारनि थाखाय जोङो माइ गायनानै जोङो ओ बिनिफ्राय जों माइरं माबानानै जों ओंखाम जायो यो थ' मोसौ हालुवा एबा मैसो मैसोफोराहाय जोंखौ हेफाजाब होयो ओ हालेव हालेवनायावहाय आरो जोङो सामफ्रामबो मोसौनिफ्रायहाय गाइखेर गाइखेर फाननानैबो जोङो रांखावरि खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ बायदिसिना बेफोरखौ जोङो बेफोर ओ जिब जुनार फिसिनानै खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दायो नोंथाङा एसे खमलांदो दे
औ औ दे नोंथां ओ जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय। आरो आंबो दसे सम बिदिनो बुंलांसै जोङो -जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनार जों माने बायदिसिना रांखावरि आरजिनो थाखाय जोङो फिसियो आरो न'आव जों जोङो माबाफोर खामानि मावनानै फैबा जोङो जानो बायदिफ्रावबो जोङो फिसियो। जोङो बाय जोङो माने थाखा फैसानि थाखाय जोङो फिसियोबा जोङो माने एसे बुरजायैनो फिनांगौ जेनेबा जोङो दाउ मा दसथा फन्द्रथाल' फिना जोङो लाब जाया एसे बुरजायैनो फिनांगौ जेरै जोंना दस एकस'था गाहाम दुइस'था गाहाम जोङो दाउफोर फिसियोबा आरो जोङो मोजाङै आदार होनानै आबदाल लायोबा जोंनाव गोबां रां फैयो रां जों गोबां थाखा मोननाय जायो थिग बिदिनो जोङो अ अमाखौबो माने जोङो मानैल' लानो नाङा।
औ।
ओ जोङो ओ माब्रै माबा दसथासो लानांगौ। बिदिबा जोङो गोबां लाख थाखासिम जों थाखा मोननो हायो।
औ।
जोङो जों बांसिनानो माने न'फ्राव बिदिनो मासे मानै बायदिल' लानाय नुनो मोनो।
औ।
ओ बिनि थाखायनो माने जोंनि रां रुफाखौ बांद्राय इसेबां मोन ओ जिब जुनार फिसिनानै माने बांद्राय इसेबां फैसा मोननो हाया आरो जों माने गोबां बिबांनि ओ जिब जुनार एबा दाउफोर फिसियोबासो जोङो मोननो जोङो खस्थ' खालामनांगोन जोङो खस्थ' खालामबासो मोनगोन नालाय।
औ औ।
औ औ दा दाथ' बे बेफारिफ्राथ' लांफैखायो न'आवनो
औ
ओ दानिया अमाफ्राबो एसे अमा फिसाया जोबोद दाम जाबाय दानिया सारि हाजार गाहाम लायो बिदिनो अमा मासे फिसिनोबा आरो जोङो ओ गोबां- गोबां खस्थ'जों जोंङो फिसिनांगौ जायो बिदिनो गुन्दै बायनांगौ जों गुन्दै जोब्बा बायदि जों थास' रूनांगौ मानांगौ
जों अमा देरजासिम जोबोद खस्थ' खस्थ'यैनो फिसिनांगौ जायो बे खस्थ'यै फिसिनायाव माने जोंहा माखासे गावनिफ्रायबो फैसा थांफिननाय जायो आरो। गुन्दै बायनाय बायदिसिना माइरंफोरनि माइ गावनिफ्रायबो माखासे थांनाय जायो आरो बिदिनो अमाखौ माने बिदिनो मासे मानैफोरल' फिबा माने बुर्जा लाब जाया बिदिनो बुरजा बिदिनो फेमिलि बानायनो हानांगौ आरो फेमिलि जेरै अमा अमा बिमा अमानि जेनेबा बंस'फोर जेनेबा बुरजा बिदिनो थायोबा ओ बिनो फिसाफ्रानो माने गोबां फोर आं मोननाय जायो बिदिनो गोबां दङ जोंनि गामियाव बिदिनो अमानि फेमिलि बानायग्राफोर। बिदि फेमिलि बानायनो हाबा माने अमानिफ्रायबो बिराद रां आरजिनो हानाय जायो आरो बे जोङो जोङो आरो हांसो फारेव ओ बायदि बेखौबो जोङो फिसिनांगौ जेरै जों हासोफ्राबो दा गोबां दाम जरायावनो
औ
दा नोंथाङा फंनैसो बुंबावदो आंनि दाव फिसिनायनि बागै
औ ओ दायो आं अमा अमाया मोनसे जों अमाखौ जोङो जोंनि जेनोखि हाबा हाबा फोरबोफ्राव जोङो अमाफोरखौहाय अमाफोरखौहाय बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोबा ओ जोंना हाबा हुखाफोराव अमा बेदर जेनेबा अमा बेदर गैयाबानो जाया होननानै जों बुंनो हायो आरो थ' हाबाफ्रावबो जोङो अमा बेदरखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंदोंखि दाउ फिसिनायनि बादै ना? द दाउ दाउआबो जोङो दाउखौबो अनेक ओ दाउनि दामाबो बुहुद ओ जोङो दाउखौहाय जों बर'फोरनि माखासे फुजा फाथालफ्रावबो जों बाहायो नङा होमबा दाउ दाउला दाउ दाउ दावजो दाउ बा फारौ बेफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो थ' दाउआबो बुहुद दाम आजिखालि ओ जों दाउला मासे बायनो थाङोबा जोंङो पासस' सयस' बिदि नंङाबा जों मोना आरो जोङो दावखौहाय दावखौहाय जोंङो दावला दाउला खााससिबो जोङो खालामनानैहाय बेखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो जेरै दाउला दाउला खासिया बहुद दाम नङा होमबा मासेयाव नोङो ओ सेरोजा सेेरोजा नङाबा जों मोना सेरोजानि एखमबाथ' सेरोजानि बारा बांसिनसो जाबावो थ' दाउआ जाहैबाय ओ दाउजो दाउजोफोराहाय बिदिनो बिसथा फन्द्र'था बिदि फिसा होयो आरो ओमफ्राय हो दाउखौ जोङो फाराम बानायनानैबो जोङो रां आरजि रांखावरि खामायनायखौ ज नुनो मोनो जों बहुत लाब जायो आरो दाउ दाउखौहाय जुदि जोङो फार्म खालामनानैहाय बुरजा फिसिना जोङो ओ खामायोबा आरो दाउफोरनि आबाराबो जोङो जेरै जों सामफ्रामबोनि जानायाव बाहाय माइरं माइरंनिफ्राय ओ जोङो इंखुर मोनोना जों बे फोरखौ जों होनो हायो आरो दाउफोरनि आदारा बांद्राय जेनेबा जि बुस्थु जों न'आवनो मोनो बेफोरखौनो जों होनो हायो आरो बांद्राय जेनेबा फिसिनायावथ' बांद्राय खस्थ' गैला दाफोरा नङा होमबा जों इजिलि दाउनो ओमफ्राय जोङो बांसिन रां खामायनो हानायखौ जोङो जेनेबा इजिलि इजिसिन आरो जे अमा अमाफोरनिफ्राय दाउवाहाय एजेसिन जायो आरो थ' इजिसिन जुदि रांखावरि खामायनोबा जोङो दाउफोरखौहाय फाराम खालामनानै बांसिन जोङो ओहोम रां आरजिनो हानायखौ जेनेबा नुनो मोनो आरो जि ओ रांखावरि खामायनायाव एजेसिन बे दाउआनो एजेसिन जानायखौ आं नुनो मोनो आरो
औ औ बिदिनो बिदिनो बे बे दाउफ्रा माने बे जोंनि जानाय आदार जायो नालाइसे गोरलै जायो आरो बिदिनो बांद्राय इसेबां माथा मा बारलायना गार गावसोरबो एसे नागिरनानै जायो जानायालाय आरो जोङो माने जाख'नो हायैफोरखौ बेखौ जों होनो हायो बेबायदि अमाफोरनोबो हायो दाउफोरनोबो होनो हायो। जो आरो दाउफ्रा बांसिन बेयो खानस्रि खानला बायदि नागिरखायो बिदिनो एम्फौ एनला बारिफ्राव नागिरगोन बिदिनो हांसोफ्राबो बि नागिरो नोङो एसे जानो आन्था एसे होबानो बिसोरो गावबा गावबो नागिरना जायो। बिदिनो जोंखौल' लामा नायना थाया बिसोरबो जों आरो जोङो बिस बिसोरबो जोंहाबो बारा बिबाय थाया खेबसे बिखांबाथाय मालाय खांखायो नो औबवाफोर सिरि बेराय थिनलाइ ओमफाय बिदिनो आदारफोर मोनजायाबा आरो फैफिनो आरो बिसोरो आरो होबानो जागोन आरो जों माने जिब जुनार फिनाया जों बिदि होआबाथ' जाया नङाना जोङो से दायथ' गोगलै जेबो बेफोर जिब जुनार फिसिनाया ओरै थारमाने दाउफ्रा देरा नालाय आदारफोर होनांगौ जायो।
औ
गा होमबा नोंथांजों गोबां सावरायबाय सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै ना?
औ नोंथां दे।